औ खोनादों नोंथां खोनादों जोंहा दहाय सावरायनाया आद्रा जानानै थाबाय बेखायनो जोङो बेखौबो बे बेनि लोगोसे जोंङो कन्टिनिउ खालामनो सानदों आरो नोंथां
औ औ
दा बे टपिकयानो जादोंमोन जोंना खाना फोथायनाय बा सुबुं फोथायनाय बेनि सायावमोन आरो दे नोंथाङा बुंलांफिनदो
औ सुबुं फोथायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव माने सुबुं फोथायनाया सोलिबोदों आरोना जोंनि बर' समाजाव गोबां सुबुं फोथायनाय दङ जों माने जोंनि ओ समाज ओ दानायाव बा जिउ खुंनायावबो जों बायदिसिना माने सुबुं फोथायनायखौ फोथायबोदों आरोना गोदो गोदायनि फ्रायनो
नंगौ
अ ओमफ्राय बेखौ जोङो फो मानो मानो थाखाय फोथायदों होनोब्लाथाय जेनेबा जोङो मानि थाखाय बुङो आरो जेनेबा जोङो मानसिफोरखौ जेनेबा समाज दानायाव बा जिउ खुंलांनायाव माने मानसिफोरा एसे सांग्रां जाथों बा खायसे खैफोदनिफ्राय बारग'नो हाथों ओ बे खैफोदफोरनि सिगाङावनो माने जोंखौ माने एसे सांग्रां जाथों होननानै बेफोर ओ सुबुं फोथायो दा जायखौ जों फोथायबोयो बे बेफोरखौ बुङोमोन आर ना गोदो। दा बेफोरनो लासै लासै माने मानसिफोरनि खुगा खुगा बिदि थाङै थाङै माने गासैबो ओ बेनो बुंल बेनो बुंल बुंलायनानै दा माने दिनैसिमबो मानेज फैदों आरो ना मोनफैदों। अ मानिबोदों जेनबा बिदिनो खावसे फोथायनाय जानानै थालांबाय आरो बेबायदिनो दिनैसिमबो दिनैसिम मानियो आरो ना बा फोथायो आरो जोंनि ओ गामि फोरावबो बा जोंनि न'खरफ्रावबो होनबाय थानाय खोनायै बायदिसिना माने माने सुबुं फोथायनायनि बागै आर ना। ओमफ्राय आ बिदिनो गोबां सुबुं बेरायनाय दङ बेफोरनि गेजेरावनो माने मोनसे ओ जोङो खोनाबाय थायो सानफ्रोमबो। माने हरफोराव न'फोरखौ सिबनानै न'फोरखौ सिबनानै माने जाबोर गोथ' गार' नाङा बिदि होनाय खोनाय आरो बर' आसि गुर आसुगुर हानाङा औ ओमफ्राय खानाइ हानो औ खानाय खाना खानाय हानो मोना बेफोरबायदि बाथ्रा ओ गोबां होनबोबाय थानाय जोङो माने मोनो आरो। आमफ्राय बैफोरनि बैफोरनि माबायाव जेनेबा जोङो जाहोनफोरखौ बिजिरनो थाङोबा माने एसे जाहोनफोरखौ जों मोननो हायो आरोना जेरै जोङो दा हराव खानाय खानाय हायोब्ला बा हराव खानाय खानोब्ला नाथाय जोङो माने फैफानाय गनायफोरा अबावबावबा जोंनि जा औ अबेावबा जोंनि जाग्रा मुवा बेसादफ्रारदि हाबनानै थायो बा जोङो हराव नुफ्लाङाब्ला बोरैबा जाफ्लां बायोब्लाथ' जों बेराम आजार जाबोन जोंनो खैफोद बेफोरनि थाखायनो माने जोंखौ एसे सांग्रां जाथों होननानै बेफोरखौ माने मोना होननानै बुङोमोन आरोना।
नंगौ नंगौ
औ बिदिनो न'आव सिबिनानै जाबोर गारनाङा होननायाबो माने जाहोन दङ आरो ना। जोङो जुदि हराव खोमसि खोमदाव माने नुवा हसिया जुदि जों मायबा न'खरनि बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ जों जुदि सिबखानानै जुदि जाबो गोथ गारब थाङोब्लाथ' जों माने नागिरबाबो मोननाय नङा उनाव। हराव बबेथिं गारदों बबेथिं मादों बेबायदिनि थाखायनो माने जोंखौ सांग्रां जाथों होननानै माने हराव ओ बुस्थु माबा न' सिबनानै बिदि जाबाद गारनाङा बिदि होननानै बुङोमोन आरोना। माने खोनाबाय थायोमोन आरो गामिफोराव औ बेफोरनि थाखाय माने सांग्रां जाथों होननानै बुङो आरो।
ओमफ्राय गोबां दङ नोंथाङा बुंलांबाय ओ अबावबा थाङोब्ला थाङोब्ला गारिफोरजोंबा थाबायनानै थाङोब्लाबो माने लामाफोराव मावजि गोसोमफोर बारथिोयोब्ला ओ बिदि माने माबा मोनसे मुवा माबा जिब जुनार बारथिहैब्ला माने न'आव थांफिननांगौ उल्था बा माने गिदिं आ उन थासायनानै मायबा दाननाय बायदि बायदि खालामनांगौ क्रसिन दाननांगौ बेबायदि बाथ्रा बुंनाय खोनायोना औ औ बेफोरबायदि माने गोबां फोथायनाय दङ आरोना बे बेफोरनि आन्दावथ' मा दोङो खायसे खायसेखौ माने जों बुंजोबनो हाया आरोना माने अ जानो हागौ माबा ओ माबा मोनसे रिजोन दङ आरोना बेखौ बुंनायनिबो खिन्थु जों दासिमबो माने आं मिथियाखै आरोना मारै जोंब बबेनि सिङाव ओमफ्राय आरो गोबां दंबावो जेनेबा जोङो ओ बे हर हराव फेसा फेसा गाबोबा औ फैसा गाबोब्ला खाथियाव बा न'फोराव फैनानै गाखोयोब्ला न'खराव दुखु खैफोद जायो बिदि होननायबो फोथायनाय दङ आरोना। जोंनि औ
बे फेसा गाबनायनि गाराङाबो आलदा आलादा जायो।
औ औ नंगौ बे बिनि गाबनायखौनो बुङो आरोना सोरबा सोरबा माने न'खराव दुखु औ दुखु जानो हागौ खैफोद फैनो हागौ बेबायदि होननानै औ फोथायो आरो दासिमबो। औ औ ओमफ्राय आरो मालाबा ओ बुंनायखौ नायो आरोना जोङो सिथ्लाफोरथिं सिथ्ला गेजेरफोरथिं ओ खदालफोर बाननानै माने बिदि थाबायलांनो मोना। माने फाफ्लियाव गाननानै बिदि थाबायलांनो मोना बेफोरबायदि होननायबो खोनायो आरोना।
बेबायदि माने खदाल बानोब्ला मानसिनि गोथै बाननाय बेफोरबायदि जाहैनो हागौ नामा?
औ औ जानोबो हानाय माबा मोनसे बेबायदिनो खोनायो आरोना।
लाबोनाय बायदि जायो होनना बुंनाय बायदि
औ औ बेबायदिनो गोबां फोथायनाय दङ आरोना। ओ औ
दा बेनि अनगायैबो जोंहा आरो ओ सैमा सैमाया जुदि न'आव हा खुरोब्ला
औ औ
बे हा खुरनाया गाज्रि जायो गाज्रि होननानै बुंनो फोथायो आरो जेनेबा।
औ औ जोंनिथिं मा बे सैमा औ सैमाया माबा फोरोब्लाथाय माने जोंनिथि फोथायोमोनजे ओ माने जे न'खराव बिरादाहार दाहार जागोन बिदि होननानै माबायोमोन आरोना औ
औ माने बेबायदि फोथायनाया दासिमबो दङ माने
औ
बिनि थाखायनो माने मालाबा समावहाय सैमा हा खुरनाय नुब्ला थाब हरना हरनाय हुरनो नाङा मा होननानै जेनेबा हो हरनानै रागा जोंनायसिमाव बेफोरबायदि नुयो आरो दासिमबो।
औ औ औ आरो आरो न'आव मावजि गाव गाबोब्लाबो माने मावजिया एसे बेलेग गाबोना माला बा ताइमाव बैबायदि गाबब्लाबो मानसिफ्रा माने ओ बिराद होखारना हरो आरोना माने‌ ओ सानो आरोना बे मावजिया बिदि गाबबाय थाबालायनो न'आव माने दुखु खैफोद जायो। बिदि होननानै माने ओ मावजिखौ होनानै हरो आरोना।
नोंगौ
औ
दा बेनि अनगायैबो जोंहा फोथायो जे सापस सोरनिबा मेगना थाइसे मावबाय थादों आरो आगदाबा आ गसि अब्लाबो माने बेफोरबायदि खैफोद जायो मायो होननानै खोनायो आरो आङो।
औ औ
जेनेबा आं मिथिया आरो जेनेबा आगदायानोसो मावगोननाखि जेनेबा जेखि जाया मोननैनि गेजेराव मोनसे एसे मावोबा आरो जेनेबा आ दा बाख मावो ना मालाबा समाव हारसिं गुलाब गुलाब जेनेबा
अ आतसा आतसा औ औ औ नौगो औ औ खोनायो बेखौबो होननाय औ
एसे जागोन बेफोरबायदि होननानै फोथायो आरो।
औ औ फोथायो खौबो खोनायो
उम
दा बेनि अनगायैबोथ' आरो गोबां दङ जानो हागौ। सोरबा ला माने आगसि थिंजाय सबाय बिमा थायोब्ला मे माने लोखि बा मोजां बेफोरबायदिबो होनना खोनायो नडा़ होनबा नोथां दा बेनि अनगायैबो आरो गोबां दङ जानांगौ बेनि सायाव नोंथाङा बुंबावदो आरो
मा होनदों
बेनि सायावबो आरो माबाफोर गोबां दंबावो मा सुबुं फोथायनाय बेनि सायाव नोंथां नांबावदों
दङ दङ बेफोरनि अनगायैबो माने जोङो मालाबा सिमां हराव नाफोर मोननाय सिमां नुयोब्लाथाय माने ना गिदिर गिदिर नुनाय सिमां नुयोब्लाथाय माने फैसा मोनो बा फैसा फैयो बिदि होननानैबो फोथायो आरो ना
औ औ
औ ओमफ्राय आरो आखाइफोरा जुदि मानोब्ला बि आगदा आखाइ ना माया मानो होनोबा मानो फैसा फैयो आखाइयाव मा फैसा मोनो बिदि होननानै बुथायो आरो ना औ ओमफ्राय बे न'फोराव बा उखुम मुदाफोराव ओ माबाया सिगोना खिलाङोबा थाय थाय माने आगोल फोथायोमोन आरोना बे दानिया बारा बुंनाय खोनाला बेदि खिलाङोबाथाय औ माबा माहाजोन जायो ना माबा बिदि बुंनाय
आरो मोनसे बिदिनो खोनादोंना जेनेबा उखुम उखुम नङा सिथ्लानि गेजेराव आरो न'खरनि गेजेरावनो सिगुना जुदि थिंबाय थायोब्ला
औ
बिरथिंबाय थायोब्ला बा गिदिंबाय थायोब्ला आरो जेनेबा
उम उम
हामबानियाबो जेनेबा बिदिनो गोथैस' बिदि फैनो जानो हागौबा माबा मोनसे जागोन आरो बेबायदि होनना
अ अ अ अ बिनि बिनि जाहोना माब मिथिगोन माने बियो सिगुनाथ' गोथै बुस्थु जायो नालाय बिनि थाखायनो बुङो आरो ना माने नोंनि न'खर खाथियाव जुदि गोथै मुवा बेसाद थायोब्लासो बे सिगुना माने नोंनि न'खरनि खाथियाव फैगोन आरो ना बियो माने मिथियोना जेनेबा बबेयाव गोथै मुवा बा जिब जुनारानो जा बा मायबा बुस्थुआनो जा माने बिसोरो मिन्थियो आरो ना माबेयाव मा दोङो बिसोर नायथिंबाय थायो ओमफ्राय बेबायदिनो न'फोरथिबो मालाबा थायोना बेबायदिनो गोथै माबा जिब जुनारफोर थैनानै थायोना बेफोरखौ माने जानो फैयो बिसोरो बेफोरखौनो बुङो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो गोबां दङ आरोना बुंबाथाय माने फोजोबनाया दा
नंगौ आरो बेनि अनगायैबो दा नोंथाङा दहायसो' होनबाय जेनेबा हासुखुर हायोब्ला होननानै
औ
नाथाय बेनि गुबै रिजोनखौ आं एसे मिथियो आरो जेनेबा हराव हाया आसुगुर होयोब्ला मेगननि पावारा खमियो मायो बेफोरबायदि होननानै बुङो आरोना ओंखायनो माने हरावहा हाय आसुगुर हानो नाङा मानो नाङा बेफोरबायदि होननानै बुङो आरो
अ अ माने नायथाबनानै हानायखाय नामा
औ माने मोनथिया आरो जेनेबा बे आसुगुदो जेनेबा सोमोन्दो दङ सो ना मायो बेखौ मिथिला जेनेबा आसु गुर हायोब्ला हरावहाय
मेगननि पावारा खमियो होननानै बुङो आरो गोदोनि सुबुंफ्रा होननानै बुङो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो मागोनि समावबोथ' आरो जेनेबा न'खरावहाय जेनेबा दंफां दंफांफोराव नारा नाराबा जिगाबजों खायो नोङा होमबा बे खानायनि जाहोनखौ मिथियो नामा नोंथाङा मानि थाखाय
अ आं खोनानाय बायदिब्लाथ' माने बेयाव खानायनि जाहोनालाय माबा बेबायदि माने गथ' बानायायलायनानै जेखायोना बे सोरबा सोरबा माने बिखुङाव गथ' बानायलायनाबो खायो आरो ना ओमफ्राय बिनि जाहोना जाहैबाय बांसिन खानायनि जाहोना जाहैबाय माने एम्फौ एनलाफोरा माने थांनानै बै गुुदियाव बा फि फिथाइ थायग्रा जायगायाव माने जाहैनो हाया बा थांनो हाया बेनि थाखाय माने खाथियोनो आरोना
औ औ
खोनादों आरो ना बिदि बुंनाय ओमफ्राय आरो बे गथ' फिसा बानानै बिदि खानायनि जाहोना जाहैबाय माने गथ' गथ'आ बि गथ'आ जेरै बिमानिफाय जोनोम जायो बेबायदिनो माने फिथाइयाबोथ' जेनेबा बेनिफ्राय बिफांनिफ्राय ओंखारगोन ना गथ' बाइसा माने बे गथ' बाइसा गिदिर गिदिर जाथो फिथाइया बिनि बेबायदि होननानै माने गथ'खौ बानानै माने खायोनो आरो ना बिदि फोथाय फोथायो आरो माने गथ'आ जेसेबां गेदेर बेबायदिनो बेनि फिथाइयाबो बेबायदि गिदिर गिदिर जाथों बिदि होनना फोथायो आरो
औ औ
औ बेबायदियैनो फोथायनाय दङ आरो
आरो बेनि अनगायैबो आरो गोबां दङ बेफोरखौ दा दा समावहाय गोसोआव फैयाखै आरोना नोंथां
अ अ
दा बेफोर सुबुं फोथायनायफोरा जोंनि समाजखौ मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय सुबुं हारि महरै मोनसे सिनायथि होयो आरो
औ औ
नङा होमबा नोंथां मानोना बैफोरथ' गोदान सुबुं हारिफोरनि थाखाय मोनसे माबा गनायजाथाव नङा नालाय जाय हारिया माने गोदोनिफ्राय दङ बिसोरसो माने बेफोरबायदि फोथायनायफोरखौ फोथांना लाखियो लाखिबोगोन मोनसे जोंहा ब हा बै हिसाबै दा बेखौ गोदोनिफ्रायनो दङ होननानै फोथायनांसिगोन आरो गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि हारियाबो बे बुहुमावहाय जोनोम मोनदोंमोन बा जोनोम जादोंमोन दंखायोमोन होननानै जों फोथायनांसिगोन आरो
औ औ
दा बे बेफोर फोथायनायफोराबो मोनसे जोंनि जिउजों सोमोनदो दङ माने नंथारगौ साइन्टिफिकेलि प्रुफ होननानैबो बुंजा बुंनो नांसिगोन माने साइन्सनि फारसे जोंहा